नोंथां
हेलौ
हेलौ दा खोनादोंना
औ खोनादों
औ नोंथां मा खालामबाय दं दा
अ नोंथां बिदिनो जिरायना दं नोंथाङालाय
औ आंबो दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै अह आं नोंथांखो ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों ओ फंसे बा थारमाने सावरायनो होननानै अ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ माने जोंनाथ' आथिखालनि मुगायाव गोबां सुबुङानो माने दावबायदिङो नङा हबा नोंथां ओ बिदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायदिंनानै माने ओ बायदिसिना माने बिदिनो बेरायथिंना बायदिसिना ना नायथिंनानै माने गावनि गोसोनि रंजानायखौ माने सुफुंहोयो आरो ना बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना औ
आथिखालनि मुगायावथ' जोङो ओ गोबां दावबायथिंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो बिदिनो ओ हारसिंबो जोङो दावबायथिंनायखौ नुनो मोनो न'खरनि जोङो ओ बि ओ बिमा बि बिफा एबा बिदा फंबायफोरजों जोङो ज' ज'यै ओ न'खरनिनो जोङो गिदिंनायखौ नुनो मोनो एबा लोगोफोरजों जोङो दावबायथिङो ओ बिदिनो जोङो दावबायथिङोबा ओ मा होनो जेनेबा जोङो ओ दुखु दुखु दाहाफोरखौ जोङो न'फोराव जोङो दुखु दाहा थाबाबो जोङो दसे समबाबो जोङो दावबायथिंनानै गोसोफोरखौ गोजोननाय मोननाय एबा जोङो दुखुखौ बाव बावगारथ'नो हायो। नङा होमबा जोङो दावबायथिङोबा गोबां जोङो मोनथिगौ मिथियो रोङि नुयिखौ जोङो नुयो नङा होमबा ओ जोंनियाव गोबां खाथि खालाफोरावबो जोंनियाव गोबां जायगा दङ बिदिनो दावबायथिंनाय ओ बिदिनो हाजो हाला दैमा दैसाफोर थानाय बि
औ
सकि दारागाव बिदिनो बगामाथि थुंग्रि हाजो गोबां दङ जोंनि ओनसोलावबो जोङो दावबायथिङो। बिदिनो सम लाना सम
औ
आगोलावथ' जोङो सुबुंफ्रा एसेबां जोङो दावबायथिंनायखौ नुनो मोनामोन। नङा होमबा बिसोरो गोजान गोजान दावबायथोंनो म बिसोरो जेनेबा ओसोलोंथाइबो गोबां गैयामोन नालाय बिनि ओंखायनो बिसोरो ओ बिदिनो जाम्बा जला बिदिनो थगायजानो गिनानै बिथांमोना बारा बिदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हायामोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
थ' गोबां बिदिनो गोरों गोग्गाथाव बि खनो हमदों बर'फोराबो बर' लाइमोन एबा बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो। सोलोंथाइया मोनसे गावनि सोरां लामा नङा होमबा।
औ नंगौ दां
बि ह बि ज ह सिं हालाबाबो जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो बेरायथिंनो हायो। बिदिनो जोङो राव मा। गुबुननि रावफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो बिदि जोङो मिथियैखौबो मोन हथिनो हायो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों बिथांमोनहा जों बिदिनो गोबां हादोरफोराव जोङो बेरायथों
औ
दावबायनाया मोनसे सिमां सिमांनि साननाय जाफुं संनाय बिदि बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ
बिथांमोनहा गुबुन दाब दाब जागायाव जोङो बेरायथिंनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो। न'निफ्राय जोङो बिदि बेराय नो बिदि जायगा नायनो जोङो गोसो जानानै थांनो हायाबाबो जोङो गुबुननि जोङो बिदिनो भिडिअ बानायनानै हगारनायाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जों नुफेरि जायगाफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों ननाय जायो आगोलहाय जोङो बिदिनो बिथांमोना थां बिदिनो दावबायनो थाङोमोनबाबो बिथांमोनहा बिदि जामबुंफोर गैयिनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि मेगननि नोजोरजोंनो सेबखांना लानांगौ गोनां जायोमोन गोसो फोराव लानो गोनां जायोमोन बेहाय बिथांमोनहा गोबाव सम बोसोर जालांबा ओ बिथांमोना बाव बावगार हाबनाय जायोमोन ओ मा होन दोंमोन अबाव मााबायदि जागादोंमोन बिथांमोनहा गोसोखांनो हायो बिदि जायो। नाथाय दानि मुगायाव जोङो मबाइल फोरनि ओ जुग नङा होमबा। ओ जोङो ओ बिदि जागाखौबो जोङो साफायना लानो हायो एबा जोङो भिदिअफोर बानायना लानानै जोङो गोसोखांथि हिसाबै जोङो ओ गोबाव समबाबो बेफोरखौ जोङो ओ ससियेल मिडियाफोरनि गेजेर जों जोङो बिदिनो ओ मोखां बिजाबफोराव जोङो आपलद होनानै दोननायखौ नुनो मोनो नङा होम
औ नंगौ नोंथां।
जुगाव जोङो ओ गोजान गोजान दावबायनो थाङाबाबो जोङो मबाइलनि गेजेरावनो जों गासैखौबो नुनो मोनो।
औ।
जोङो बिदिनो लोगोफोरजों ज‌ ज'यै ओ जोङो बिदिनो ओ रंजानो थां ओ रंजानो थांनाय जायो गोजान गोजान दाब दाब जायगाफोराव जोङो। ओ मिथिंगायारि जायगा बिदिनो हाजो हालाथारनायफोराव जोंनिया गोसोफोरा सुदेम मोनो नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो दावमा दाउसा गाबनाय ओ बिदिनो ओं से स्राय नि जोम जायगाफोराव जोंङो ओ‌ थांनानै बिदि जोङो लोग गोफोरजों ज' ज'यै जोङो पिकनिक एबा खाना जाहैनायखौ बिदिनो जोङो जानुवारि बिदिनो जोङो गोदान बोसोरफोर फैबा जोङो ज' ज' फेमेलिफोरै जोङो लोग लोगोफोर एबा फेमेलिजों जोङो बिदिनो ओ जायगाफोराव लावखार ओंखाम जाहैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गुबुन जायगाफोराव जोङो बेरायनो थांनाय बिदिनो जा ओ ओंखाम बिदिनो बायदिसिना जानायफोरा जोङो न'आव जानायसै बिद दि बाहेराव जानाया जोङो ओ खबसेबाबो खुवाब सिनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदि जोङो दावबायनो थांनानै गिदिंनो थांनानै ओ गोसो गोजोननानै जोङो रंजा बाजा जानायानो आलादाखा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बो ओ बिदि दाब दाब जायगाफोराव ओ नोंथाङाबो बिदि दावबायथिंनो मोनबाय नामा नोंथां? ओ गोसोखौ माबायदि मोनो ओ आरो माबे माबे थांखो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओम दावबायदिंनाय होनना बुङोब्ला जोंना ओ गोबां सुबुङानो मा ने दावबायदिनायनि मोनसे सिमां एबा थांखि थायो जेरै माने बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि सुबुंफ्राथ' माने इफोरदि बे बेरायनाय दावबायनाय इफोराव माने बांद्राय गोसो गैयामोन आरो ओ दानि सुबुं फोराहाय ओ अबाव मा जायगा दं अबाव बेरायग्रा जायगा दं माने ओ गोसोआव नो माने सानबाय थायो आरो नों थां जेन ओ आं बे जायगायाव बेरायनो थांगोन बा दावबायदिनो थांगोन माने बिदि थांखि लाबाय थायो आरो माने गोसोआव सानना लाबाय थायो औ ओ बिदिनो माने ओ थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिदिनो हारसिंबो बेरायनो थांगोन बा हारसिंबो दाव बायनो थांगोन‌ ओ आरो लोगोसे न'खरनि गासै सै सुबुंफोरजोंबो ज' ज' दावबायनो थाङो आरो जेरै लोगोफोरजोंबो दावबायनो थाङो बिदिनो ओ दावबायनो थाङोब्ला माने जोंना ओ माने खुसियानो माने लाखनो हाया जेन गोसोनि दु खु दाहाबाबो माने जोङो दसे समनि थाखाय बावगारनानै थायो आरो नोंथां ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना खाथि खाला गोबां जायगा गा बेरायग्रा दं जेरै बिदि भुटान दं। आरो ओ बिदिनो बुं बगामाथि दं दारागाव दं आरो बिथिं ओ बिदिनो सु कि हाजो दङ माने बिफोराव माने गोबां मानसिफोरा माने बेरायनो फैयो दावबायनो फैयो माने गोजान गोजाननिफ्राय माने ओ दावबायनो फैयो आरो बेयाव। बेवहाय ओ बिदिनो ओ जोङो दावबायनो थाङोब्ला बा बेरायनो थां ब्ला जोङो नुफेरै जायगाफोरखौ नुयो बा नुफेरै लोगोफोरखौबो लोगो मोननाय जायो ओ बिदिनो ओ गाननो मोनै ड्रेसखौबो माने रां होनानै ब्लाबो माने जोङो गाननो मोनो आरो। ओ जेन गुबुन फगुबुन जायगायावहाय बेरायनो थाङोब्ला माने बेफोर खो नुनानैनो गोसोआ माने जोबोर खुसि जायो दावबायदिंनो होनना बुंबा। माने बयबो गोसो जानो माने उसुखुथु जाखायो आरो माने दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माने नुफेरै जाय गाखौबो नुहैयो नालाय नोंथां बिदिनो ओ आंथ' मान ने सुकियाव माने लोगोफोरजोंहाय कलेजनिफ्राय दावबायनो थांफेरबाय आरो बेयाव माने आं नुहैदों जेन जायगाया जोबोर समायना बिदिनो ओ दैमा बोहैनाय दं। ओ दैमायावहाय माने ओ गोबां नाबो नुनो मोनदों ओ लोगोसे बिदिनो उम समायना समायना जायगा बिफां लाइफां हाजो सेर सेर बिदिनो हा ग्रख बिदिनो बिदिनो बिफां लाइफां जोंनो समाय फ्लेनाय माने नुनो मोनदों आरो आं नों थां ओ जेरै बेहाय बेवहाय गोबां जायगानि मानसिफ्रा माने सुबुंफ्रा जेरै कलेजनि बा स्कुलनि बा न'खरनि सुबुंफोरजों फेमिलिजों माने फैनानै बेयावहाय माने ओ खाना जाफैनाय बा दावबायदिं फैनायखो आङो नुबोनो मोनदों आरो नोंथां जेरैहाय बिथि भुटान हाजो ओ बिथिं खाथि जायो नालाय जोंना ओ बेखायनो सु खि हाजोआव माने जोङो बिदिनो भुटाननि द्रेस बो माने गाननो मोनो आरो नोंथां। ओ जेरै जों बेखौ माने रां होनानै गाननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओ बिदिनो जोङो ओ गंगार मानसिफोरखौबो माने गोबां नुबोनो मोनदों जेरै बेहाय बिसोर नारें कमला फाननो लाबो ओ बिदिनो बिसोर बेफार फालांगि खालामनो लाबो बिसोरबो दावबायदिंनाय सुबुंफोराहाय ओ जायो नालाय नोंथां उम। जोङो ओ कलेजनिफ्राय हायार सेकेण्डारि फरायबाय थानायाव ओ टुयेल्भ क्लास फरायबाय थानाय थानायाव माने जोङो बेरायनो थांदोंमोन आरो बे जायगायावहाय। बिदिनो जोङो बेवहाय ओ लावखार सुबुंफोरखौबो माने ओ ओंखाम जानायखौ माने जों नुनो मोनदों आरो ओ समायना रमायना हाज जो हाला बिदिनो दैमा जोबोर समायना माने जायगाया नायनो। ओ आरो बुंनो थाङोब्ला बिथिं जोंना बगाामाथिबो दं बेनि सेरावनो जायो ओ बेयाबो माने जों हाबबोदोंमोन‌ बेयावबो‌ बिदिनो दंङ दैमा दं‌ ओ दुगैनो नो हानाय सुबिदा दङ आरो माने दावबायनो होननानै बुङोब्ला जों माने ओ मोनसे दाबसे जायगायाव थाङोब्ला माने जोङो दा दाबसे जायगायावबो माने दावबायबोनो गोसो जायो‌ नंङा होमबा नोंथां ओ औ बेबायदि दिनो जोंबो ओ गुबुन दाबसे जायगावबो माने बिदिनो ओ दावबायदिंबावगोन होन्नानै माने जों हाबबोनाय जादोंमोन आरो। बेवहायबो आं नुनो मोनदों जोङो सुखिआव सुखिनि सुखियाव जे जि बायदि दै बोहैनाय दङ बेयावबो बिदिनो दै बोहैनाय दङ मोन आरो नोंथां। अब्ला बे बेवहाय माने ओ सुखिनि बायदि माने साबसिन हामसिन आं नुबोआसै आरो नों थां माने दावबायनो थांनायावहाय ओ बिदिनो ओ जोंहा ओ दावबायनानै गोसोखौ गोजोन होबोदों आरो जोबोर ओ माने खुसि लाख' हायै खुसि माने ओ गोसोआव माने सोनानै लाना फैदों आरो लोगोसे ओ आथिखालावथ' जोंना ओ मबाइलनि बा जामबुंनि जुग नालाय ओ जोङो माने गोबां ओ बिदिनो फथ' सेबखांनानै माने‌ लानानै फैदों आरो नोंथां ओ जाहाथे माने‌ मोनसे मेमरि जानानै थायो ओ जेन गोसोआव फैयोब्ला माने बेखौ जों माने नायनानै माने गोसोखौ खुसि खालामफिननो हायो। माने आंबो बे सानसे समायाव बे जायगायाव दावबायदिंनो थाङोमोन होननानै माने मोनसे सिन महरै माने जोङो बे सेबखांनानै लाबोनायखौ माने दोननो हायो आरो नों थां उम्म बिदिनो गोबां जायगायाव बेरायनो हायो गोबां जायगायाव जोङो दावबायदिंनो हायो। ओ बुंनो थाङोब्ला माने बाथ्रायानो माने जोबनो थाङा आरो ना नोंथां नोंथां जोंना माने दाथ' दोननायनि समाबो जाबायमोन ना?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों माने आंङो दावबायदिंनायनि बागै रायलायनानै माने सावरायना नानै नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
ओ दोनथ'लायनोसै नोंथां।
औ दे होमबा।